नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। औ
नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे।
औ ओ आङो नोंथांजों दिनै ओ जोंनि बर' हारिमुनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दाथ' जोङो हारिमु होनबा बयबो मिथियो नोंथां। ओ हारिमुवा जाहैबाय जों थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार बाहागो नङा होनबा? मोनसे हारिनि थाखाय ओ बेबादिनो ओ जायखौनोखि बुङो जोङो हारिमुवा हारिनि आयनानो नङा होमबा? मोनसे हा ओ सासे सासे मानसिया जेरै गावनि महर मोखांखौ नङा होमबा? आयनायाव नायनानै मि थियो बेबायदिनो ओ हारि मोनसे हारिनि माबायदि ओ थांनानै थानाय नङा होमबा बिसोरनि जिउ खुंनाया माबायदि बेफोरखौ जोङो औ मिथिनो मोनो आरोना दा हारिमु बुङो अब्ला ओ जोंहा बर' हारिमुवाबो गोबां माने हारिमुवा जोंना ओ गोहोनि आरो नङा होमबा? गोबां ओ जोङो औ। जोंनि हारिमुवा दा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै लोगोसेनो जानाय ओ लोंनायनि जोंहा गोबां हारिमु दं नङा होमबा? बेनि अनगायैबो जोंना मोसौ मोसानाय मुसुरनाय बा रंजानाय बायदिसिना फोरबो नङा होमबा? बेबायदिबो हारिमु दं आरोना। औ गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो गाननाय जोमनायनि हारिमुवा जोंहा गोबां रोखोमनि बर'नि आंगो गाननाय जोमनाय जोङो नुयो। नङा होनबा नोंथां औ बेबायदिनो जेरैहाय जोङो जोंनि आइजोफोरा दख'ना गानो‌ नङा होमबा? बेजों लोगोसेनो औ हौवा माहारिफोरा जोंहा गामसा गानो लोगोसेनो ओ लोगोसेनो जोंहा मोनसे जोबोद ओ समायना जोंनि हारिनि आर'नाइ नङा होमबा? आर'नाइखौ जोङो औ बय बो लायो।
औ लायो औ।
ओ नोंथाङा अब्ला ओ जोंनि बर' हारिमुनि जिथु गाननाय जोमनाय नङा होमबा? आइजोफोरा जोंनिया ओ मा मा रोखोमनि दख'ना गानो नोंथाङा एसे
औ औ हागोन नों थां। औ औ बर'नि ओ बर' आइजोफोरनि गाननाय-जोमनाय ओ होनोब्ला जोङो बर'-बर' हारिमुनि गाननाय-जोमनाय होनबाथ' जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय । नङा होमबा नोनथां? जाय जोङो दख' ना होननानै बुंनाय जायो। बेबायदिनो जोङो बर'नि औ बर' सु बुंफोरा दख'नाखौ गाव गावनो न'आवनो दानानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ बेबायदिनो ओं गोदोनिफायनो गावबा गाव नि नांगौ जानाय दख'नाफोरखौ जोङो मा ओ गावबा गावनो दानानै लायो आ रोना नोंथां । बेबायदिनो जों आथिखालावबो गोबां सुबुं फोरानो गावबा गावनि गाननाय दख'नाखौ न'आवनो दिनानै लानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो गाव गावनि दख'ना खौ दख'ना-दख'नाखौ जों हाथाय-बाजार बा गलाफोराव जोङो मोननो थाङो आरो बेबायदिनो मोननो थानायजों लोगोसे जोङो मा ओ गाव गावनि ओ ओम दख'नाखौ बायनानै लाबो । नानै जोङो गावखौन' ओ गा ओ गाननाय जायो आरोना नोंथां । थां बेबायदिनो जोंनि बर'निनो बर'निनो ओ मोनसे सिनायथि खौ जों आर'नाइ होननानै बुंनाय जायो । आर'नाइ ओ आर'नाइया जोंनि बर'निनो सिनायथि जायखौ ज ङो बर' होननानै सिनायथि मोनो। ओ आर'नाइखौ लायोब्लाय लायोब्लासो गावखौ बर' होननानै बयबो हारिनि स सुबुंफोरा मिथियो आरोना जोंखौ। बेबायदिनो औ आर आर'नाइखौ जोङो मा बेबायदिनो जोंनि बर' सु सुबुंफोरा गोबां दानाय दायो बेबायदिनो गोदो गोदायथ' मा जोङो बांसिनानो जोङो हिसान हिसानाव जों दायोमोन आरोना नोंथां। थां आथिखालाव जोङो मा जि दख'ना दानो थाखाय जोंना मा मेसिन ओंखारबाय नोंथां बेबायदिनो आथिखालावथ' गोबां जुगादाव ओ जौगानाय नालाय नोंथां थां बि केणारि जुग बेनिखायनो जोंना मिसिन ओं थारबाय बेबायदि थिनो जोङो आर'नाइ बा दख'नाफोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो जों गोबां दानानै फाननानै फाननो बा बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो ना नों थां औ बेबायदि
ओ आरना नाइ जिहेतु जोंनि आर'नाइना बे आर'नाइखौ ओ जोङो मा मा खामानियाव बाहायनो हायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो दो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो नोंथां सोंनाया बेबायदिनो जोङो आर'नाइखौ मा बेबायदिनो जोङो आर'नाइखौ बा बेबायदिनो मिटिंफोराव बा ओ मि थिं दावथिं जेनेबा जोङो थ' गोदोर गोदोर मिथिं जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंनि गुबुन हारिनिफोरजोंबो जों ज'मायै मिथिंजायो बेबायदिनो जोङो आर'नाइखौ होयोब्ला बेबायदिनो जोङो आ मिथिंफोराव जोङो आर'नाइखौ जोङो गेदेर मानसिनो मान होयो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो मान होनायजों लोगोस बेंआव ओ बर' होननानै सिनायथि होनाय सिनायथि होनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो आर'नाइ फोरखौ जोङो हाबा हाबा फोरावबो जोङो बाहायनाय जायो। आरो जा बेबायदिनो जोङो आर'नाइ जोङो बा बे बायदिनो ओ गामिफोरावबा ओनसोलाव जोंना मा बेबायदिनो ओ मिट्रिक पास बा हायस सेकेन्डारि जाय ओ जो बेबायदि पास जानानै ओ जाय बिथांमोना गोबां गो बां मार्क लानानै फासआ पास जायो नङा होमबा नोंथां। एस ओ आनजादाव उथ्रिसार जायो बेफोरबायदि सु सुबुंफोरखौ जोङो मान होनाय जायो आरो ना आर'नाइ लानानै। बेबायदिनो जोङो आरनायखौ गोबां खामानियावबो बाहायनाय खौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
थां ओ नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो ओ
औ
थ' जोंना आर'नाइखौ दानि समाव जोङो बांसिनै मान बावनाय बा आलासि ओ सोंनायाव बाहायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
ए ओ दिन्थिफुंनाय नङा होमबा? जेरै जोङो गाव गावनि गाननाय जोमनाय दिन्थि फुंनाय बा मोसानाय मुसुरनायावबो बाहायो आरो ना। दा बे आर'नाइआ नाथाय ओ गोदोनि समाव जोंहा मोनसे जारिमिन दं आरोना आर'नाइनि। आर'नाइखौ जोङो गोदोनि समाव जों खोनानो मोनो गोदो जेब्ला राज जा रानिनि मुगायाव नङा होमबा? बे समावहायलायनो ओ जेब्ला जोङो दावहा नांनो ओंखारोमोन नंगौना बे दावहा नांनो ओंखार अब्ला बर' आइजोफोरा ओ ‌ गावगावनि ओ फिसाइ एबा गावनि ओ जिथु रो ना? बिसोरनो माने ओ
गानहोनानै हरोमोन आरो ना ना? दावहायाव औ देरहाथों होननानै।
औ दानानै हरोमोन नाय
औ औ।
औ बेबायदि औ नाथाय औ दाथ' गोबां सोलायबाय नङा होमबा नोंथां? दानि जुगाव आर'नाइखौ औ। गोबां गुबुन रोखोमै जों बाहायनो हानाय जाबाय दानिया। दाथ' जोङो नोंथां ओ जों बे जोंनि गाननाय जोमनायनि हारिमुखौ जों एसे सावरायबाय नङा होमबा? लोगोसेनो जोङो दानिया एसे ओ जोंनि माखासे ए रंजा जानाय बा दामनाय देनाय बेफोरनि बागै ओ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जोंनि मा मा होनदोंमोन नोंथाङा नोंथां
ओ जोंनि माने जिहेथु जोंनि उम रंजानाय मोसा नायाव बाहायनाय माखासे
औ दामग्रा देग्रा औ औ नंगौ औ औ नंगौ नोंथां औ थारैनो नोंथां सोंनाया जोबोद मोजां सोंथिखौनो सों दों ओ जोंनि बर'नि ओ बे बेबायदिनो दामनाय दा-दामजु आ दामनाय आगजु जेरै जोंनि बर'निनो खाम सिफुं सेरजा आरो गंगोना। गंगोना आरो जा स्रिं ओ बे फोरखौ लानानैसो जोंना मोनसे। बे हारिमु जायो नङा होमबा नोंथां। औ बेबायदिनो जोङो औ बेबाय बिदिनो जोङो बे फोरखौ लानानैसो जोङो मा बेबाय बैसागोफोराव जों मोसानाय थानो हायो आरो ना नोंथां। थां बेबायदिनो जोंना। औ बेबायदिनो जोङो खाम सिफुं गैयाबालायनो जोंनि। गो जोंनि मोसानो जोंनि जों बर' होननानै। बर'नि सिनायथि-सिनायथि आरोना नोंथां बेफोरबायदि खाम सि फुं लानानै जुदि जों मोसायाबा बेबायदिनो जोङो खाम सि फुं लानानै बयबो बर' सुब फोरा मोसाखायो औ बेबायदिनो जों बैसागुफोरा बैसागुफोरबो फोराव बेफोरखौ औ बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो जोंनि बैसागो मोसानायावल नङा बेखौ जोंनि मा जोंनि जाहाथे जोंना मा। ओ बाथौ दुमनाय। बेफोरबायदिफोरावबो जोंङो बेफ बेफोरबायदि आगजुफोरखौ बाहायनाय दामजुफोरखौ जों बाहायनाय ज जायो आरोना नोंथां। औ नोंगौ बेबायदिनो जोंना औ।
बिदिनो जोंहाथ गोबां रोखोमनि ओ दामनाय देनाय आगजु दं नङा होमबा। हारिमुआरि बेफोरबो जोंहा गुबुन-गुबुन रोख खोमाय दामनाय जायो नङा होमबा। खाम दामनायाव जोंङो औ खामखौ ओ आखाइजों बुनानै दामनाय जायो नंङा होमबा लोगोसेनो सिफुंखौ जोंङो खुगाजों सुनाय जायो।
सुनाय जायो औ नोंगौ
औ थरखाखौबो जोंङो आखाइजों ओ दामनाय जायो नंङा होमबा
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिदि गोबां रोखोमनि आरोना लोगोसेनो नोंथां‌‌ ओ ओ नोंथांमोननि ओ जोंनि बर' हारिनि ओ गाहाय जिहेथु सिबिनाय एबा इसोरानो जाबाय बाथौ बोराइ नंङा होमबा आफा बाथौ बोराइ औ नोंथांङा अ बेफोरनि ओ सिबिनायनि बागैसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि सिबियो
औ ओ जोंनि बर'निनो ओ जाय खौ जोंङो बर'निनो धोरोम जायखौ जोंङो बाथौ होननानै बुंनाय जायो अरिना मोन ओम औ बेबायदिनो जों बाथौखौ जोंङो मा ओ बेबाय दिनो उम जोंङो मा सुबुंफोरानो बाथौखौ फुजिखायो नंङा होमबा बेबायदिनो जोंनि बर' बर'स समाजा बे बाथौल नंङा जोंनि बर' हा बर' सुबुंफोरा गुबुन गु बुन धोरोमावबो जों हाबनायखौ ज जोंङो नुनो मोनो आथिखालाव बेबायदिनो जोंनोथ' ओ बेबायदिनो जोंनि बर'नि गुबैयानो जाबाय मा उम बा थौ बोराइ जायखौ जोंङो ओ जायखौ जोंनि बर'नि सिथ्लायाव गासैबो न'खराव नुनो मोनो बेबायदिनो जोंङो बाथौखौ जोंङो बेबायदिनो जों आनथु खेरायनानै मा आलारि बाथि सावनानै जों मा गय फाथै होनानै जोंङो खुलुम खुलुमनायखौ नुनो मोनो आरो होनना नोंथां बेबायदिनो जोङो आफा इसोरखौ गाबज्रिनाय जायो आरो जोंनि सु दुखु दुखुनि गासै बाथ्राफोरखौ जोङो मा आफा इसोरनियाव औ औ। बोर बिनो बोर बियो आरोना नोंथां।
नंगौथार नोंथां। नोंथांनि ओ औ नोंथाङा दि एसेबां मोजाङै बर' हारिनिबो हारिमुनि बागै फोरमायनानै होबाय। बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर। खर थाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ समाबो जाबाय नोंथां औ। नोंथांजों नोंथाङा दि रां खौ जेबायदि बेसेन गोसा सोंथि सोंनाय सोंथि सोंबाय बिनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा ओ साबायखर बावनाय जायबाय नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला जोङो दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ औ अब्ला दोनथ'नोसै।